आंनि बाइकआव
औ खोनादों
अ ओ गिबि गिबियावनो ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय दायो बिदिब्ला जों बे समाव बर' सुबुंनि ओ गाननाय जोमनाय हिन्जावफोरनि बा सेंग्राफोरनि बा ओ आबै आबौमोननि गोदोनि समनिफ्रायनो जों ओ बर' हारिमुआव ओ बा बर' हारिया जे जोंनि गाननाय जोमनाया जे गुबुन हारिनिख्रुइ आलादा बैफोर आलादाफोरनिख्रुइ जोंनि बर' हारिनि ओ आइजो बा आइजो माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मिथिंगायारिनिफ्राय मोजां मोननानै जों बे गाननाय जोमनायखौ जों दहनना लायोमोन बै दहनना लानायावनो जों गि बियावनो ओ बेफोर गान्नाय जोमनायखौ जों मोननो हानो थाखाय जों गिबियावनो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय फिथोबनिफ्राय बैफोर खुन्दुं खुन्दुं दिहनना लानाय जायोमोन आरो जों मिथिंगायारि मोनोखाय ओ बिफां लाइफ फां बैफोर सोमलि बिफांनि बिगुर बा ओ ओ बैफोर ओ खुन बैफोरनिफ्राय जों खुनदुं दहननानै जोङो ओ जोंनि बर' हारिनि आइ आइ आफा गोदो गोदायनि आबै आबौमोना मिथिंगायारिनिफ्राय जों खुन्दुंखौ दिहुनना लायोमोन गिबियावनो नङासै होमबा नोंथां औ। बैफोर मिथिंगानिफ्रायनो आरो जों गिबियावनो गाब गाब गानाय गाब गानायखौ जोङो गिबियावनो मैफ्राय बायदि फिथाइ सामथाइ बैफोरनिफ्राय जों गाब खौ जों गायोमोन गोमो गोथां गोमो गोजा ओ बाथ' गां बायदि गाबफोरखौ जोङो मोननो हानो थाखाय जों दहनना लाग्रायोमोन मिथिंगानिफ्रायनो नंगौना नो थां?
औ नंगौ।
थिग बिदिनो जोङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों आलादा रोखोमै मोननो हायो जोंहा ओ गाननाय जोमनायाव जोंहा आगरनि बेलायाव जोङो गिबियावनो जों ओ रायलायग्रोनोबा जेरै फारौ मेगन ओ दाउ थु गद' ओ बिदिनो दिंखिया बिबार हाजो आगर
औ।
ओ बायदि ओ दाउमादाउसा ओ बिबार बायदिफोरखौ लानानै जोंहा बर' आइजोफोरा गिबियावनो नुनायाव बिसोर नुबानो सेबखांनो हानायमोन हिसान सालियाव थाब्लानो जि दाउ गाब गाबफैयो बे गावखो दाबखो दाउखौ गाबब्लानो बिसोर जे ओ सुखांनो हायोमोन। जोबोद ओ माने बर' सिख्लाफोरा जोबोद आखा-फाखामोन। बैफोर गाननाय जोमनायावनो ज जोंहा सिख्लाफोरनि बेलायाव ओ दख'ना दख'ना आरो फास्रा बैफोरखौ गानोमोन। आरो सेंग्राफोरनि बेलायाव जों हा गामसा गामसा गाननाय जायोमोन। बैफोर जे गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों माबा मा मा बायदि खौ जोङो बर' हारियाव माने बर' हारिनि सुबुङा गानो नोंथाङा बैफोर गान्नाय जोमनायनि बागै एसे बुंथिना होनो हायो नामा बेफोरनि सायाव?
औ नोंथांनि सोंथि बादि आं फिननो सानबाय। ओ जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मोननै रोखोमै मोनगोन हौवाफोरनि गान्नाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय महरै। हिनजावफोरनि गाननायावहाय जोंहा उम दख' ख'नायानो गाहाइ। दख'ना आरो जोमग्रा जोङो बर'फोरनि बर' हिन्जावफोरनि जोङो दख'ना गाननायखौहाय ओ जों मोननै रोखोमै मोननो हायो। ओ मोनसेया जाबाय दख'ना अग्रं जायखौ माने ओ बबेबा बबेबा ओनसोलावल' गाननाय जायो आरो बे ओ सानजायार बे ओनसोलाव बांसिनै गाननाय जायो। सोनाबारि ओनसोलाव जों बारा गाननायखौ नुनो मोना। नाथाय लांगा दख' दख'नायाहाय अ बर'फोरनि थाखाय गाहाय होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ औ।
ओ लांगा दखनायाव माने ओ बायदि रोखोमनि आगरफोरबो एरनो हायो। जेरै ओ बैग्रि बिबार बा खासि हाथाय आरो हाजो आगर आरो बिदिनो आगर गुबै ओ बायदि रोखोमनि माने आगरफोरखौ एरनानैहाय बर'फोरा गानो आरो आरो जोंहाथ' बे ओ दख'नाखौबो माने गो गोदोनि दिननि गोदोनिफ्रायनो माने गावनो न'आवनो दानानै गानो। गानबोगासिनो आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय माने गोनोखोनि मुगाखाय ओम ओ गावनो दानायजों लोगोसे माने मेसिन फोरजोंबो दानाय खौ जोङो नुनो मोनसे ओ गोदोनि दिनाव माने गावनो आखाइजों दानानै लायोमोन आरो हिसानसालियावहाय औ आरो जों बेजों लोगोसे मोननो हागोन। ओ फास्रा फास्रायाव जों रेगे रेग दा आं बिफोरबायदि ओ फोरखौमोननो हायो आरो आर'नाय जों बे आर'नाय आरो रेगे रेगांयाव हाय ओ हाजो आगर मोननैथिंबो सारिगिदिं माने बे ओ रु रुङावहाय हाजो आगरखौ एरनाय नुनो मोनो। आरो गेजेरावहाय जोङो मखरदमा आगर मोननो हायो आरो आर'नायाव इनिफ्राय सा ओ रेगे रेगांवहाय जोङो बिदिनो फिसा फिसा बायदि ओ बिबारफोरनि आगरफोरखौ मोननो हायो आरो जों बिदिनो हौवाफोरनि बेलायावहाय जों गामसाखौ मोननो हायो। गामसायावबो गामसाखौबो जों माने गोदोनिफ्रायनो गावनो न'आवनो दानानै गानबोदों आरो।
औ औ औ ओ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो बै खौ जों ओ जे बर' हारियाव जे जों गाननाय जायो बेफोरखौ जों नोंथांनिफ्राय मिथिना मोन्दों आरो जोंहा बे गाननाय जोमनाय बेलायाव जोंहा ओ मोसानाय बा ओ आर'ज बा हाबा बायदियाव जों गुबुन गुबुन रोखोमै बे दख'ना गाननाय बा गामसा गाननाय बेफोरखौ जों मोननो हायो। बेनि बेलायाव आं बुंथिनो सानो दे ओ जोंहा हाबा हुखायाव जोंहा दख'ना थावसि गानोमोन जे दख'नाया जों हो सोरबा गोजा गानो सोरबा आरो गुफुर गानो बैफोरजों जेब्ला मोनाबिलि सम बा हाथासुनि हाबा होनो बेहाय जोङो सोरबा बायदिया गु फुर गाबनि गानो आरो सोरबा बायदिया गोजा गाबनि गानो बै हाथ थासुनि हाबायाव आरो जोंहा ओ खेराइ फुजा बे खेराइ फुजायाव जोंहा बर' हारि हिसाबै जोंहा खेराइ फुजा होनायफोराव जोंहा गोजा गाबनि दख'नाखौ गाननाय जायोमोन। ओ आरो जोंहा मोसानाय होरियाव जों मोसानाय बा हारिमुनि मोसानाय बैफोर मोसानाय बेलायाव जोंहा हिनजावफोरनि गाननाया जोंहा गोमो गाबनि बांसिनानो जायो बे गोमो गाबनायाव जोंहा मोसायो ख्रिस्टि मोसानाय बिदिनो बागुरुम्बा मोसा मोसानाय बैफोरखौ जों गाननानै मोसायो आरो बै गाननाय बेलायाव जोंहा बर' सेंग्राफोरा जे दामनाय देनाय बे दामनाय देनायाव जोंहा गामसा गानो बे गामसा आरो आर'नाइ लानानै जे आर'नाइ गस्ला बैफोर खौ जों गाननाय नुयो। आरो दानि जुगाव जोंहा आगर हाजो आगर बायदिखौ जोङो सेंग्राफोरा जे ओ गामसाखौ जों गोदान मुगायै जोङो आर'नाइ बैफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो। जोंहा बे गाननाय जोमनाया जोंहा गुबुन हारिनिख्रुइ आलादा। दा दानि जुगाव जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ उह गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जों ख्लाब माख्लाब गाननाय बा समायना रमायनाजों बुंफबनाय होननानै जोंहा गुबुन हारिनिफोरा नायसोलायो। दानि जुगाव। आरो बेवहायनो मोननो हायो जोंहा सेंग्राफोरा जे बैसागो बोथोरावबो जों बैखौ ओ आर'नाइ गामसा ओ आरो सिख्लाफोरा दख'ना बा आर'नाइ फास्रा लानानै बैफोरखौ जों मोसानायखौ नुनो मोनो ।
औ औ औ नंगौ।
दा जोंहा बे गाननाय जोमनायनि बेलाजोंनो जोंहा बर' हारिया दे मोनसे सिनायथि मोनदों जोंनि बर' हारिनि ओ गाननाय जोमनाय जेरै ओ मुंदांखा जानाय जेरै जि आइ टेक मोननो हादों ओ जोंहा जि आइ टेक मोननो हानायाव दङ जोंहा दख'ना थावसि ओ आरो बेनि बेलायावनो दं जोंहा उम आर'-आर'नाइ आरो बे बेलायाव जों जों हा गामसा बैफोर खौ जों जि आइ टेक मोननो हादों गाननाय जोमनायनि बेलायाव। नोंगौ ना नोंथां? औ आरो उम बे मोननायनि जि आइ टेक मोननाआव जोंहा इन्दि इन्दि जिनि फास्रा ओ दख'ना फालि बैफोरो जोंहा ओ गोबां रांनिबा जोंहा बेखौ गाननाय जोमनायनि बेला जों मुलाम्फा खालामनो हायो जोङो। बे ओ इन्दि इन्दि खुन्दुंनि इन्दि जिया ओरैबायदि जे जोंहा गोबां रां ओ युज जोङो बेखौ बायनांगौ जायो बे खौ जोङो बांसिनानो मोननो था थाङा बेनि थाखाय जोङो बे खौ बांसिन रां होनानै जों बायनांगौ जायो नोंगौना नोंथां? बे इन्दि जिनि ओ खुन्दुंनि जिया जोंहा मिजि मिजि लानायाव माने मोजां आ रो नोंगौ ना ओनथां। औ नोंथाङा जे बे गाननाय जोमनायनि बेलायाव आंनि आंनिफ्राय माबा मोनसे सोंथि सोमजिखांदों नामा? खोनादों ना ओंथां?
मोजां खोनायाखै
आ जे ओ गाननाय जोमनाय बर' हारिनि बेलायाव आंनि फारसे। आं जे बुंथिबाय बे बुंथिनायनि गेजेरजों माबाफोर सोंथि सोमजिखांदों नामा
आं जोङो बे इन्दि खुन्दुंखौ माबोरै मोननो हायो बेनि बागै एसे बुंनो खोन्थानो हागोन नामा
औ बे इन्दि जि जोंहा गाननायाव गिबियावनो जोङो बेखौ जोङो आ एम्फौ एम्फौ लाथा बाय एम्फौ लाथा होनो बै एम फौ लाथानिफ्राय जोङो बैफोर आ खुन्दुंखौ जों गिबियावनो दहनना लानाय जायो। बेखौनो जोङो इन्दि सि बुंनाय जायो। गिबियावनो जों बेखौ इन्दि सिनि खुन्दुं बा जि फास्राखौ दहननो थाखाय जों गिबियावनो एम्फौफोरखौ फिसिना लाग्रोनांगोन। एम्फौफोरखौ फिसिनो थाखाय आरो बेनि फ्राय जोङो इन्दि बिलाइ बै इन्दिफोरखो इन्दिफोर इन्दिफोर बिलाइ बा गाम्बारि बिलाइ बा आ खारं बिलाइ बैफोरखौ जोङो एम्फौनो आ होनानै आदार मह जों फेेदेरनानै बेखौ जेब्ला ओ आ एम्फौआ देरै देरै देरसो देरनानै जेब्ला फिथोब लायो बै फिथोबफोरखौ जोङो फिथोबनिफ्राय जों एम्फौखौ बोखारनानै बा एम्फौखौ जों जानाय जायो। बे एम्फौनिफ्राय जोङो। आ फिथोब। खौ। जों जेब्ला जाख‌ाङो बै दोनथुमनाय फि थोब फोरखौ जोङो आ बायदि बाजारफोर बायदिबा न'फोरावनो जोङो बेखौ आ दहनना लानो हायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ जों इन्दिनि खुन फिथोबनि फ्राय जों फिथोब थोबनाय बै खुन्दुं थुननाय बेखौ खुन्दुं थुननाय बुङो। बेनिफ्राय जों खुन्दुं दहननानै बे खौ जोङो दाना लानाय जायो आरो।
औ औ।
ओ दा बिदिब्ला जोंहा बै ओ बर' हारिनि सि गाननाय जोमनायनि बेलायाव । जोंहा सम होनाय लेखायै जोंहा ओ समा जाबाय। बेनिखायनो। नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ रायलायनानै। गोबां बाथ्रा मिथिना मोनदों आंनि निफ्रायबो मिथिना मोनदों नङासै होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा समाव बिदिब्ला जोङो बे समा जानाय लेखा जोंहा बेखिनियावनो नोंथांनिफ्राय ओ रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ औ दे गोजोनथों